हेलौ
हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों दासो नोंथांना एसे नेदा फब्लेम औ ओरैनो जिरायनादों आं नोंथां।
ओ।
खाम जाखांना ओरैनो जिरायना दों।
औ, मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ ओरैनो ओंख्रियाथ' गैया जेनेबा ओरैनो आलु भाजि बेफोर बायदि जों जाबाय आरो आं।
औ औ।
नोंथाङा ओरैनो मा खामगासिनो दा सान्दै?
आंबो दा ओरैनो जेनेबा ओंखाम जाखांनानै एसे बार जागासिनो आरो लामायाव।
औ नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थांदोंबा नोंथां?
औ औ।
औ दा जिआवदों बेयावनो थाबानो जाबाय नोंथाङा। दसे टाइम औ। दा नोंथाङा जेनेबा फ्रियैनो दोंबा नोंथां।
औ फ्रियनो दं नोंथां।
अ
जों दा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायना हरनाय जादोंमोन आरो।
अ रायज्लायखागोन नोंथां फ्रि होनदों आं।
ऐ नुब्रा माइ गायनायनि सायाव रायज्लायजागोन नोंथां?
अ रायलाय जागोन नोंथां रायलायजागोन।
औ जेनेबा जोंथ' औ औ जोंथ' दा बयबो माइखौ गायखायो नङा होमबा?
गायो नोंथां गायो।
जेनेबा हा गैयाबाबो जेनेबा गुबुननि हाखौ थिखाा लानानै
बेलेगनिफ्राय बन्दक लानानै बन्दक लानानै गायनायखौ नुनो मोनो जोङो नुयो।
बन्दब बन्दक बा थिखा लानानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो। जेनेबा दाबायदि हबा जोंथ' दा आंथ' बारा एक्सपिरियेन्स गैया बेफोराव माइ गायनायफोराव बारा एसे
औ
होमबाबो जि मिन्थियगौ जि नुबोदों बेखौ एसे फोरमायनासै आरो नोंथांनो।
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां जेनेबा जोंथ' दा जोंथ' दा जेनेबा माइखौ जेनेबा जोङो जोलैनि थाखायबो दोनखायो नङा होमबा खोनादोंदा नोंथां?
औ नोंथां औ।
जेनेबा जों जों माइखौ जोलैनि थाखाय दोनो नङा होमबा जेनेबा जोलैनि थाखाय दोननाय गैयाबा जों बाजाराव बायनायलाय खोनादों नोंथां। हेल' खोनादोंना खोनायाखै नोंथा?
जेनेबा माइ गायनायनि बागै मा मिथिगौ एसे फोरमायना होदों नोंथाङा।
औ औ जेनेबा जों औ माइखौथ' जों जोलैनि थाखाय दोनो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा जोङो जोलैनि थाखाय दोननाय गैया
नोंथां खा- ना - दोना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां।